हेल' हेलौ
अ
अ खुलुमबाय नोंथां मा खालामगासिनो नोंथाङा? हेल' औ
नोंथाजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आयदायानो जाहैबाय बैसागु हेल'
औ
औ बैसागु ओ‌ बैसागुआथ' जाहैबाय मोनसे ओ रंजाथाइ फोरबो
बैसागुआ